हेलौ नोंथां, अ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों, आंनिखौलाय खोनादों ना नोंथां?
अ खोनादो दे नोंथां।
औ, अ नोंथां मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
ओ ओरैनो बेरायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ औ सावराय जागोन नोंथां।
अ अब्ला जागायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागायदो नोंथाङानो जागायजेनग्रोदो दे
अ जागोन दे नोंथां। ओ नोंथाङा ओरैनो जायागा बेरायनानै मोजां मोनो ना मोना?
औ आंथ' जागा बेरायनो मोनबाथाय मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो बारा दासिमथ' आं एसेबां जायगा बेराय फेराखै आरो ओरैनो खेबसे खेबनै ओरैनो स्कुल ट्रिपफोराव थांफेरबाय आरो कलेज स्कुल ट्रिपफोराव। उम ओमफ्राय बिदिनो खाथि खाला ओरैनो पिकनिक स्पटफोराव थां फेरबाय आरो नोंथां
अ ओरैनो जेन बा स्कुल ट्रिपफोराव मा मा जायगायाव थांफेरखो नोंथाङा?
ओं ओरैनोथ' गोबां जायगायावबो लांदोंमोन। ओमफ्राय आङो आङो माबायावल' थांजानाय जादों ओ सिरियाखानायाव थांजानाय जादों ओमफ्राय मोनसे मेघालआव उकियामाव थारमाने पिकनिक जानो थांदोंमोन आरो नोंथां।
औ।
औ ओमफ्राय नोंथाङालाय माबोरै मोनो दाउ जायगा बेरायनो
ओ आंबोथ' हागोन आरो आंबोथ' ज जोबोर मोजां मोनो माने गेजेर गेजेर बेरायनांगौथ'
औ औ।
एसां औ एसांनि ओ एसांबो बेरायनाय जाया ओरैनो गोबाव गोबाव दो खनसे खननैखौ बेरायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
बिदिनो बाहेरनि बारहावाफोरखौ जेनेबा नायनानै गोजोननाय मोनो।
औ।
जेनबा नेचारेल भिउ बेफोरखौ खौ नायनानै जोबोर मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
आंबो ओरैनो कलेजनिफ्राय ट्रिप हिसाबै ओ सिलंआव थांदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ औ
आरो स्कुलनिफ्रायबो पबितरायाव थांनाय जादोंमोन
औ औ।
जोबोर गोजोननाय मोनदों बेफोराव थांनानै
औ नोंथाङा दि बुंदोंमोन स्कुलनिफ्राय पबितरायाव थांदों ओमफ्राय नोंथाङा पबितरानि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ पबितरानि बागैथ' आं एसेबां गुवारै फोरमायजोबनो हास्लाबनाय नङा माने एसे उन्दैयाव थांदोंमोन नालाय माने जागाफोरखौबो आरो बारा गोसोआव थास्लाबजोबा
औ औ
ओरैनो जेनेबा पबितराया आरो गान्दानि थाखाया मुंदांखा होननानै मिथिगो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
औ। आरो गान्दाफोरखौबो नुनो मोनदोंमोन जोङो एसे गोबाङैनो नुदोंमोन।
औ औ।
बेखिनिखो गोसोआव दोङो आरोना नोंथां।
औ औ। आरो बेनिफ्राय मा मा मोनबावो बे हाग्रायाव नोंथां?
ओ मा मा मोनबावो बेखौथ' आं नुनो मोनासै। ओरैनो जेनेबा हेंगिं ब्रिज दं बेखौ बेखि बेखौ गोसोआव दङ आरो ना नोंथां। ब्रिज मोनसेया नुनो मोनदोंमोन।
औ
दाथ' सोलाय जोबबाय ना मा बेखौ मिथिला।
औ औ।
थु थावजेेन सिक्सटिनसोआव ना मा थांनो थांनाय जादोंमोन होना
औ।
दाथ' आरो बहुद डेभलप जाबोबाय थादो नालाय दाथ' बुहुद सोलायबाय जानांगौ जाय्गाफोराबो।
औ औ। अ नोंथाङा बेयाव थांनो मोननानै माबायदि मोनदोंमोन?
ओ लोगोफोरजों थांनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। माने जेराव थांङो लोगोफोरजों थांबा इसे इनजय टाइपनि जायोना स्कुलनिफ्राय थांबाबो जेनेबा। ओ लोगोफोरजों ओ लोगोफोरजों थांनानै एसे गोजोननाय मोनो आरो।
औ।
ओ नोंथांमोननि खा जागानि खाथि खालाफोराव पिकनिक स्पटफोर दं नामा?
औ ओ जोंनि खाथियावथ' दङ होनोबा दारागाव दं आरोना दाारागाव एसेबां खाथिबो जाया गोजानानो जायो। ओमफाय बेयाव थांफेरबाय आरो आं नोंथां पिकनिक स्पटआव।
औ।
औ फेमिलिजों थांनाय जादोंमोन आरो नोंथां। बेयाव बांसिन अ मानसिफोराथ' बेयाव बांसिन ओ जायगा खौ नायनो फैयो बेयाव गरम बोथोरफोराव दै दं नालाय नोंथां। औ बे दैयावनो फैयो आरो मानसिफोरा बांसिन। ओमफाय बेयाव समायना नुथायफोरखौ नुनानै आरो हाजो हाला थाबाय नालाय नोंथां बिफां लाइफां थाबाय गुसु जायो नालाय। ओमफाय बेयाव बांसिन गोलोम बोथोराव था नाय जायो मानसिफोरा ओमफ्राय आरो बे गोदान बोसोर जोबनायाव बा गोदान बोसोर जागायजेननायाव बेयाव बांसिनफोर मानसिफोरा थाङो आरो। बिदिनो खाथि खाला न' बांफोरबो दं आरो नोंथां। ओमफाय बिदिनो सम सम मैदेर माबा माबिबो ओंखारो आरो नोंथां बेयाव। ओमफाय मानसिफोरा सम सम बिदिनो मै देरफोर फैबा एसे गियो आरो नोंथां। औ। ओमफाय बिदिनोथ' जायगाया नुनायाव मोजांङानो नोंथां। ओ बिदिनो मानसिफ्रा बेयाव बांसिन ओ पिकनिक जानोनो फैनाय जायो नोंथां। ओमफाय ओरैनो जोंनि खाथियाव होनोबा आङो बै पार्कफोराव थांफेरबाय आरो नोंथां मावजि पार्कफोराव थां फेरबाय आरो औ। ओमफ्राय बिदि नो खाथियाव बिदि गैनाय जाया ओमफाय बिदि सकिफोराव आङो बिदि सकिफोरावथ' थांफेरनाय जायाखै। आङो टाइम मिलायाखै सोरबा लिंबानो आंङो थारमाने थांनो हायाखै आरो नोंथां। बिदिनोथ' नुनायाव सकिफोर अ अ थांफेरनाय जायाखै आं नोंथां। माने सोलाबाखै टाइमजों लोगोसे सोरबा लिंबा मालाबाफोर एगजाम जाना होयो। माब्लाबा आरो टाइमफोरा मिलाया माबलाबा बिदिनो थालांगासिनो दं आरो मालाबा थांनो मोनबा थांगोन नोंथां। लोगोफोरजोंबो थांनाय जायासै खेबसेबो थांनो साननाया ओमफफ्राय बेयावथ' ओरैनो नुनायाव जोङो खोनानायाव आरो गुबुन थांनायाव नुदों आरो थारमाने बांसिन बेयावबो बिदिनो पिकनिक जानो थांनाय जायो आरो। ओमफाय बेयाव नुथायफोरा नुथायफोरा जोबोर समायना आरो ओ दंफां लाइफां हाजो हाला बिदि आरो दै दङ बे दैयावनो मानसिफोरा्रा बांसिन थाङो आरो। बांसिन बेयावबो मानसि फोर्रा बांसिन गरम आरो गरम बोथोराव आरो बांसिनै गोदान बोसोराव थाङो आरो नोंथां औ बिदिनो आं जोंनि खाथियाव बेखिनिखौल' आङो बांसिन मिथिगौ आरो ओमफ्राय बिदिनो आं आ बारा बेरायनाय जाया नालाय ओमफ्रायायो आं बांसिन न'आवनो थानाय जायो। आरो दाथ' फरायबाय थानाय समना बे बारा बेरायनो मोननाय जाया आरो नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो आङो थांनायाव आङो स्कुलाव गोदो स्कुलावथ' बिदि थांनाय जायासै ओमफफ्राय माबायाव थांनाय जादोंमोन आरो नोंथां कलेजाव कलेजाव बे उकियामाव थांनाय जादोंमोन आरो मेघालययाव बेफोराव जायगाफ्रा जोबोर समायना आरो बांसिन बिसिन औ बेफोरखौ बांसिन जायगाफोरा फ्रेस फ्रेस आर ना बांसिन मिथिंगा जों आरो मानसिफोरा जोबोर साखोन सिखोन खालामना लाखियो गावबा गावनिखौ। जोंनि बेफोरावथ' टाउन सहुरफ्राव नायबाथाय एसे दाखोर दाला फोर गाननायखौ नुयो जायगाफोरा मोनामला मोनामलि बेखौ नुयो आरो मफ्राय बेफोराव थांबाथाय गोसोखौ मोजां मोनो हाजो हालाफोरखौ नायनानै बिदिनो बेयावथ' वाटार फलबो दंमोन नालाय बे वाटार फलखौ नायनो थांदोंमोन आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो नाव दंमोन नावआव गाखोनो मोनदों ओमफफ्राय बिदिनो जायगाफोरा बेयाव जोङो जोंबो बेयाव पिकनिकखौो जानो। थांनाय जादोंमोन आरो नों दा बिदिथ' मोजाङै जायगाफोरखौ बेरायनो मोनासै मानो होनबा बेफोराव थांनो थाखाय एसे जायगाखौ नायनो थाखाय जों एसे सानब्रै सानबासो थानो मोन बा एसे मोजां जायो आरो नोंथां जोंथ' सानसेयैनो फैफिननाय जादों नालाय नोंथां। ओमफफ्राय बिदिनो आरो मोनसेयाव थांनो मोनदोंमोन गुवाहाटिफोराव ओमफ्राय ग खाथियावथ' बांसिन बिदिनो जायगाफोरा मोजाङानो नाथाय टाउन नालाय बांसिन जायगाफोरखौ बारा साफा लाखिनाय जाया आरो नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो आङो गुवाहाटिीयावबो मोजां मोनो आरो ओमफफ्राय थेवबो एसेबा जेसेबां बायदि मोजां मोनदों बेबायदि नुनानै थारमाने बिसोरनि डेभेलबा मोजांसिन आरो माबाफोरा गुवाहाटिफोराव नों सुबिदा दङ नोङो गोबां गोबां हारिनि मानसिफ्रानो बेयाव खामानि मावनानै थायो। जायो आरो नोंथां बेयाव गोबां फरायनो फैग्रा मानसिबो थायो ओमफ्राय बिदिनो बेयाव थांनानै आं गोजोननायबो मोनदों मानसिफोरा बिदिनो हाजो हालाफोराव न' लुनानै थायो बांसिन
औ
बांसिन हाजो हालायावनो थानाय नुयो आरो नोंथां। ओमफफ्राय बिदिनो आङो बेयाव सिरियाखानायाव थांफेरबाय आरो मफ्राय सिरियाखानायाव थांनायाव। ओम। नुथाया मोजांआनो नो नोंथां बेयावबो औ बेयाव बांसिन जिब बेयाव जिब जुनार होनो बुङोब्ला बेयाव गोबां जिब जुनार बे फोर दोननाय जायो आरो बांसिन मैखौ बांसिन नुदों जिराब नुदों। ओमफ्राय मैखौ गोबां रोखोमनि नुदों आरो नोंथां मोख्राखौ खौथ' जोंनि बेफोरावबो नुनाय जायो। बेयावबो नुदों आरो नोंथां ओमफ्राय जिबौफोरखौ बे बेफोराव मोनसे ग्लासावहाय सो होनानै दोनो आरो नोंथां ओमफाय मोसा खौ नुदों मोसा ओमफ्राय बायदिसिना रोखोमनि दाउ नुदों ओमफ्राय बायदिसिना रो रोखोमनि जिबौ नुदों नोंथां बिदिनो ओमफ्राय नायनोलाय मोजाङानोमोन नोंथां गोबां रोखोमनि नुफेरि जोङो नुफेरि बुस्थुफोरखौ नुनो मोन्दों बेफोराव थांनानै नुफेरि नुफेरि जुनारफोरखौ नुनो मोन्दों जोङो मबाइलफोरावसो बांसिन नुनाय जायो आरो नों दां थेवबो बेफोराव थांनानै जुदि जोङो गावनि मेगनजों नुयोबा मोजांसिन मोनो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो एसे जोंनियावथ' आसाम जोंथ' जे आसामाव थायो नालाय जोंनिया एसे से थानाय जानायफोर मिलायो नाथाय गुबुन जायगाफोराव थांबाथाय जाय थानाय जानाय माबा सोलिनायफोरा गाननाय जोमनाय गोबां गुबन गुबन रोखोमनि जायो आरो नोंथां जेरै मेघालया फोराव थांनायाव बिसोरनि गाननायनि खसाबफोरा गुबुन रोखोमनि जायो आरो बिसोरनि जानाय लोंनायफोरा एसेबो जोंनिसाय एसे गोबां रोखोम आलदा रोखोमनि जायो आरो बिसिोरनाव बांसिन जे रुनाय स्टाइलाव जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ ओमफ्राय नोंथाङा गुबुन जायगायाव उमफोराव थांनो मोनोबा मा जायगायाव थांनो गोसो जादों नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ औ आङो ओरैनो जेनेबा बरफ गोलै जायगायाव थांनो लुगैना दङ आरोना नोंथां। इयुनफोराव हानाय जायोबा थांना नायनोसै
औ
दे होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय ओ मिथिना मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ आंबो जोबोर मोजां मोनदों नोंथांनो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै नोंथां।
औ दे नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
औ दे नोंथां।